हेलौ।
औ खोनादों।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला दसे सम सावरायनो हागोन नामा
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां
औ अब्ला नोंथांजों बर'फोरनि माखासे दोरोंङारि जानाय लोंनाय एबा माखासे दोरोंङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन।
औ ओ जोंनि बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि होनोब्लाथ' गोबां दंङ नंङा होमबा नोंथां जेरैबायदि अनला ओंख्रि सबायजों दाउ नारजिजों अमा आरो बिदिनो नाफा थाम बेफोरबायदिनो गोबां दंङ नंङा होमबा नोंथां? अब्ला बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि एबा अनला ओंख्रि एबा नारजि ओं ख्रि बेफोरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बर'फोरनि ओंख्रि नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओअब्ला नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननि न'खर नखराव बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि जेरैबायदिअ नारजि अमा आरो एबा अनलाजों दाउ बैफोरबायादि ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां? औ थारैनो बिदिब्ला दसे एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ बर'फोरनि अनला ओंख्रि ओ बुंङोब्ला माने मा होनो बर' हिसाबै ओ बर'फोरनि आंगोसिन ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ बुंग्रोनांगोन।
औ।
ओ ओ बे अनला ओंख्रिखौ माने बर'फोरनि माखासे फोथायनायबो दं।
ओम
ओ जेनेबा बेनिफ्राय आरो जों बुंनो हायो।
औ।
बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो ओ जेनेबा जि हाबा खुंङो बर' हारि बर' हारियाव
बे ओ हाबा खुंनाय ओ बेखौ बुंङो जेराव हाथासुनि नंङा होमबा नोंथां? ओ बे हा बेनियाव अनला ओंख्रिनि गोनांथार माने अनला ओंख्रि गैयाब्ला बर'नि गोदोनि हाबाया जाफुङामोन नङा होमबा नोंथां औ बे ओंख्रिखौ हालदै होआलासिनो संङोमोन।
औ
औ ओ बेनिफ्राय आरो अनला ओंख्रिखौ ओ जेनेबा अनला ओंख्रिखौ लानानै बर' हारियाव मोनसे ओ फोथायनायबो दं जे ओ जेब्ला माइ आबाद मावनानै माइ आबादा ओ जेनेबा फिथाइ थायनो थाखाय थरायहांङोब्ला बिबार बारहांङोब्ला बै समाव बर'फोरा अनला ओंख्रि जाया।
औ औ नंगौ थारैनो औ नंगौ।
औ ओ आरो बेनि अनगायै ब अनला ओंख्रिखौ ओ जेनेबा बांसिनै गुद उदिसिनै रायखांजाथावसिनै जोंङो ओ न'नि ओ जे न'आव फिसिनाय दाउ बेजों गाहायै जायो माने बेजों ओ जोबोद गोथाव मोनो माने बर'फोरा अन अनलाजों दाउखौ।
औ
औ ओ बेनि अनगायैबो ओ जेनेबा अनला ओंख्रिखौ लाइजो जायो।
औ
लाइ फाख्रि संनानै जायो ओ बेनि अनगायैबो ओम मेवाइजों जायो आरो जे ओ मेसें बोथोराव जि जोंङो ओ न'नि बा लियाव आबाद मावनानै मोननाय मुला ओ बेदरखौ फोरानना दोननानै बेवहाय मुला गुन्द्रुजोंबो जायो।
औ नंगौ थारैनो।
औ ओ बिदिनो गोबां बेलेक बेलेकफोरजों जायो आरो जेरै ओ मुदुमफुल बि बिबारजोंबो जायो। नंङा होमब्ला नोंथां? औ बेनि उनाव ओ न एम्फौ लाथा बेजोंबो बर'फोरा अनला ओंख्रिखौ जायो। उम दायो। दायो आंङो ओ जेनेबा अन ओ अनलाखौ माबोरै संङो आं बेखौ एसे बिजिरनानै होनोसै।
औ दे औ जागोन दे नोंथां बिजिरनानै होदो।
औ ओ माने गिबियावनो जोंङो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय नांगौ जखानि माइरंखौ ओ ओ जेनेबा साफा दैजों मोजांङै सुनानै दसे सम खाय रुजासिम सोमनानै दोनो। सोमना दोननायनि उनाव बेखौ औ औवानि खेरखाफोराव ओ सुखांना दोननानै दैखौ सर'नो दोननाय जायो। बेनि उनाव ओ गोदोनि दिनावथ' बयनिबो बर' न'खराव ओ माइ सौनानै जायोमोन जिहेथु उवलाथ' थाखायोमोन। गोदोनि दिनफोराव उवालाव माने बे माइरं सोमनानै दोननायखौ ओ देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै लायोमोन आरो।
औ नंगौ थारैनो।
गुन्दै खालामनायनि उनावहाय
जेनेबा अदाबाव अर सुनानै सारायफोरखौ जाननानै दैखौ मोजांङै माने ओ सारायाव गोदौग्लाबनो हो होगोन बेनिफ्राय आरो बे दै गोदौनाय स समावनो माखासे मोने ओ मा होनो बेखौ बर'फोरा मस्ला हिसाबै बाहायग्रा जेरै गंगार दुन्दिया
माखासे मसलाफोरखौ बाहायोमोननो बर'फोरा बेफोरखौ जेनेबा ओ बे गोदौनाय दैयावनो होना होनानै उनावहाय दो ओ दैया ग्लब ग्लब गोदौबा माने अन गुन्दैखौ ओ बेयाव होसननानै जेनेबा अन गुन्दैखौबो गोदोनि समाव खायफाया ओ बे एरबाय थानाय समाव माने डाइरेक्ट अनखौ होसनोब्ला लाथाखायो होननानै अबेबा मोनसे बे बुस्थु फोराव ओ लगायनानै लाना बेखौ ख्रियाव होसनोमोन आरोना नोंथां औ औ। बेनि उनावहाय ओ दसे गोदौ होनानै नो बे ओंख्रिया जाजानाय जायोमोन आरोना।
औ नंगौ थारैनो।
औ दायो नोंथाङा बर'फोरनि आरोबाव माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव ओ एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना जेरै सबायजों दाउ सबायजों साम' बेफोरनि बागै औ।
औ हागोन थारैनो जे बर' फोरनि ओंख्रि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्ला बेफोरनो जे सबायजों साम' नारजिजों अमा आरोबाव सबायजों दाउ अनला दाउ बेफ फोरनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा सबायजों साम' होननानै बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ जे बर'फोरनि गेजेराव जे सब साम'खौ जायोब्लालायनो मेगननि नुथायाइ गोहोआ बारायो होननानै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेनिखायनो बर'फोरा बे साम'खौ ओ गिबियावनो मा होनो बिलो एबा माखासे बान्दो बा दैनिफ्राय मा होनो गुरनानै बा हनानै लाबोनानै मोजाङै नानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा नोंथां बेनि उनाव हरसे स सोमनानै एबा साम'खौ सोमनानै साफा खालामनाय जायो बिनि दाखोनखौ गारनानै आरोबाव मा बिनि माखासे उनथिं थानाय मा होनो। दानस'नानै साम'खौ दानस'नानै मा जाजाग्रा बायदि ए से मोजां खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव मा होनो सबायजों संगोन बा अनलाजों संगोन बा माखासे गुबुन मैगं फोरजों संनो थाखाय थियारि खालामो। थिग बेबायदिनो आं दा बुंगोन सबायजों साम'जों संनाय बेयाव मा होनो सबाइखौ सिगाङाव मा होनो मोजाङै सुनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय मा होनो खारैजों सबायखौ जे खारै नङाब्ला जे सबाइ ओंख्रिया जाया बेबो मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मुवा नङा होमबा खारैयाबो बर'फोरनि ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जे खारै ओंख्रि जानानै मोजां मोनग्रा जे खारै नङाब्ला सबाइ ओंख्रि बा बर'नि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफोरानो खारै गैयाब्ला बे मोनसे दोरोङारि ओंख्रि जानो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ सबाय ओंख्रियानो होन बा अनला ओंख्रियानो होन बा नार जि ओंख्रियानो होन बेफोराव माने गासैयावबो खारैनि गोनांथि जायो। ओ थिग बेबायदिनो साम'जों सबाय संनायावबो खारैखौ नांथार गौ जायो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ
बेनि उनाव जुदि जेब्ला साराय मा होनो सबायखौ रुगोरनानै लायो बिनि उनावहाय साम'खौ मोजाङै एवनानै ओ ला लाखांनायनि उनावहाय ओ सबायखौ गोदौहोनानै जुदि सबाया रुइओब्ला बेखौ मोजाङै गेब्लेहोनानै साम'खौ होसननाय जायो नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो साम'खौ होनानै दसे सम गोदौहोयोब्ला ओ गोदौहोखांनायनि उनावहाय बिदिनो था ओ संख्रि बानलु आरो बाव मस्ला मस्लि होनानै बा गंगार दुनदियाफोर बायदि होनानै साम' ओंख्रिखौ संनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ बेबायदिनो साम' ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव साम'जों सबाय ओंख्रिखौ ओ बिदिनो आरोबाव गोबां दोरोङारि ओंख्रिफोर दं जेरै नारजि अमा बैफोरखौबोथ' खारैजों बांसिन खारै होनानैसो संनाय जायो नङा होमबा नोंथा? ओ बिदिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां दोरोङारि ओंख्रिखौ मोननाय जायो आरो। आरो बैफोर ओंख्रिखौ संनो थाखाय गासैबो बर' सुबुंफोरानो मा होनो ओ गासैबो बिथिङावनो रोंखा राखा होननानै जों बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां रायलायगौ मानि औ
सावरायनांगौ थिनानै होनाय समाबो जोबनानै फैबायमोन ओ दा बे खिनियावनो दोनथ'दिनि नामा नोंथां।
औ दे दे
औ जागोन दे।